हेल'
औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
हेल' नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
औ बे समाव आं नोंथांजों मोनसे आयदा बर'फोरनि अमा बेदर जानाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन
अमा बेदरखौथ' मिथिखायो जों बयबो नोंथां मा बर'फोरनि गेजेराव बयनि बो मोजां मोनजासिननाय आंगो बेदर
औ
ओय जों जोंनि गेजेराव गय ओ गोरलैयैनो मोननो हानाय रोखोमसे बेदर बयनिबो आंगो बर'फोरा अमा बेदरखौ जायखि हाबा हुखा फोरबो बा माबा मोनसे फालिनाय सावरि बादारि जानाय जेरावबो अमा नङाब्लानो बर'फोरनि फोरबो फालिनाय सावरि बादालि जानाय हाबा हुखा फोर आद्रा गासिबावबो जों अमाखौ बाहायनाय नुनो मोनो औ बेबायदिनो अमाया बर'फोरनि जोबोद आंगो ओ अमाखौ बर'फोरा गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन मैगं गासैजोंबो जानाय नुनो मोनो अमा बेदरा गासैबो मैगंजोंनो जाफ्राम जायो होनना बुंजायो। अमा बेदरनि थावनायनि जुथियानो आलादा बर'फोर खौ बर'फोरा अमा बेदरखौहाय ओ आंगो मैगंफोर जेरै ओ नारजिजों संनानै जायो, सबायजों संनानै जायो, बेबायदिनो अनलाजों संनानै जायो, मेवाइ आरो लोगोसेनो बोथोरनि मैगंफोर जेरै जोगोनार, खुमब्रा बेफोरबायदि मैगंफोरजोंबो जों अमा बेदरखौ संनानै जानाय नुनो मोनो दा नोंथांनिफ्राय आं बर'फोरा जानाय अमा बेदरनि माखासे ओंख्रि एबा खाजाफोरनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन ओ अमा बेदरा जेन जोंनि बर'नि मोनसे मख'जाथाव अमा बेदरखौ जोङो नारजिजों जायो, अनलाजों जायो आ मैथाजोंबो जायो आं नोंथांनो ओमफ्राय आरो सबायजोंबो जायो अमा बेदरखौ आं नोंथांनो नार नारजि आरो अमा बेदर संनायनि आदबखौ फोरमायलांनो सानदों।
औ
गिबियाव ओ न ओ दोन नार जिखौ सारायाव होनानै बेखौ
होनानै खालामनाय जायो सागंजों जेब्ला बियो रुनानै आरामै गेब्लेयो गेब्लेखांनायनि उनावथ' आ सागंजों सानानै मोजाङै गेब्लेहोयो गेब्लेहोखांनायनि उनाव अमा बेदरखौ अ अरदाबाव जान सारायखौ जाननानै गिबियाव था थाव होसिगोन सारायाव ओमफ्राय बिनि उनाव हानानै लानाय सामब्राम ब्राम बेफोरखौ साम जेब्ला थावा गु दुंगोन अब्ला सामब्रामखौ होयो सामब्रामखौ होनानै
औ
सामब्रामा मोजाङै मोननाय जाबा अमा बेदरखौ होसिगोन अमा बेदरखौ होनानै जेब्ला अमा मदखौ आ मोजाङै एवहै एवनानै संख्रि, बानलु ओमफाय हाइजें हायला बेफोरखौ होयो होनायनि उनाव जेब्ला अमा बेदरा मोजाङै आरामनो गावनि निजमा मोजाङै मोनो अब्ला बेयाव बे साना जिखौ
औ
हेल'